हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
होमबा गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन सानजौफुंनि गाहाम हामलायनायखौ बाउहरनाय जाबाय।
उम आं नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो सानदों। नोंथाङा फ्रि बा सावरायजागोन ना? औ होमबा गिबियावनो सोलोंथाइ होनोब्ला जों माखौ बुजियो सोलोंथाइ होनोब्ला सासे जेनेबा सुबुङा जोनोम जानायनिफ्राय लानानै बोराय बुरै जाजा सिम बा थैजासिम खौनो ओ जेनेबा मा मा रोंबोयो बेफोरखौनो जोङो ओ सोलोंथाइ होनो बा जोङो सोलोंबोखायोखा।
औ
बुजिनाय ओ बेयो जोनोम जानायनिफ्रायनो जाजेनखायो।
ओ ओ औ नंगौ नंगौ।
औ ओ जेरै हमनानै लादो ओ गिबियावनो जोनोम जाबाय आरो बेखौ बे बे गथ'वा ओ मानबानाय सोलों ग्रोयो। बेबो मोनसे सोलोंथाइ औ आरो बिमा फिफ ओ बिमा फिफ बिमायानो गिबिसिन फोरोंगिरि होनजायो आरोखि सोलोंथाइनि थाखाय। मानोना होनबा बिमायानो जेनेबा राव राव होनायखौफोरखौ फोरोंगोरो जेरै ओ आइ आफा बा मा बाबा बिदि होननायखौ ना। औ। आरो बे बेनि उनावसो जोङो ओ नैथियाव थांगोन जोङो जेनेबा फरायसालि फरायसालि जोंनो जोंनो जोंखौ सोर सोलोंथाइ होगोन फोरोंगिरिफोर होगोन ना।
औ औ।
औ आरो बेनि उनावसो थामथियाव दङ जोंना जो ओ समाजारि समाजनि सुबुं फोरनिफ्राय जोङो मेरला सोलोंनो हागोन आरो औ आरो औ। बेयावनो गोबां जेनेबा जों फिल्मफोरनिफ्रायबो सोलोङो बा ओ जेराव ओ गेलेनानै सोलोङो। आरो गुबुन गुबुन फारसे सो जायगा दावबायनानै जोङो सोलोंबोनो मोनो। होमबा जोङो जोंनि जिउआनो गासिबो सोलोंनायजोंनो लोब्बा जोबफा।
औ औ औ नं
औ। नोंथाङाबो एसे होन होनगोन नामा सोलोंथाइनि बारै?
अ। सोलोंथाइनि बागै होननानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो आंङो फरायसालिनि बागै बुंनोसै जेनेबा दे औ। गोदोथ जेनेबा ओ सोलोंथाइनि बागै बुंनो थाङोब्ला ओ ओ सोलोंथाइया माने जौगानाय औ औ फरायसा फरायसालियाव माने ओ जेब्लानिफ्राय सोलोंथाइया जौगादों माने जेनेबा खोमसि फोथायनाय बायदि फोरा गैया जालांदों आरो सोलों फिथाइनि गेजेरजों माने गावखौनो ओ गोरों गोरा खालामनानै लानो हायो आरो ना।
औ औ माने ओ गावखौनो गाव माने जौगाहोनानै लानो हायो आरो। ना जेरै ओ समाजारि बिथिङावबो होन देहायारि बिथिङाव बो होन बा मेलेमारि बिथिङावनो माने ओ सोलों थाइया ओ गोबां माने मुलाम्फा लाबोयो आरोखि सासे सुबुंनि
औ औ
होमबा नोंथाङा बे एसे जेनेबा सोलों थाइ नि गोनांथि बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो?
औ औ ओ सोलों सोलोंथाइया माने ओ सोलोंथाइ गैयाबा माने जेनेबा खोमसि फोथायनाया फैयो। बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो माने सोलोंथाइ थाबासो जेनेबा ओ दानाथ' आथिखालाव साख' साख खरि मोननो थाखायबो थ' सोलोंथाइनि गोनांथि जाथारोना गंसे न'खरखौ सलायनोबो माने सोलोंथाइनि गोनांथि ओ माने सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरोना
औ
सोलोंथाइनि गेजेरजों गेजेरजोंसो साबसिन माने जिउ राहाखौ जों खुंनो हायो।
औ नोंगौ।
बेनिफ्राय ओ सोलों सोलोंथाइनि गेजेरजों माने मोनसे समाजाव थानानै बेनि ओ बेनि बागै माने मोजाङैनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो बेनि ओ जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ बेफोरखौ माने जों ओ सोलोंनानै लानो हायो आरोना सोलों थाइनि गेजेरजों
औ नोंगौ।
अ
आरो ओ सोलों थाइखौ जोङो आं होन्दोंमोन्ना नैथियाव जोङो फरायसालियावनो सोलोंनो मोनो नैथि ओ गिबियावथ' जोंना बिमा ब फिफायानो जागोन
औ
बा आबै आबौ बा न'खरनि सुबुं थानो आरो नैथियाव दङ जोङो जेनेबा ओ ओ लियाव फ फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा जोंनो सोलोंथाइ होगोन आरोखि
औ औ
औ होमबा जेनेबा फरायसालिया औ औ फो होमबा फरायसालिया माबायदि रोख खोमै सोलोंथाइखौ होयो? जेनेबा माबोरै माबोरै जोङो मोननो हायो सोलोंथाइखौ फरायसालियाव।
हेल' नोंथां। कुइसनखौ बुंफिनलाय औ
आं होनदोंमोन जेनेबा फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइखौ माबोरै माबोरै मोननो हायो?
ओसोलोंथाइखौ जों जेनेबा ओ जोंनो फोरोंगिरिफोरा बुङो ना बे ओ माने ओ लिरनायनि गेजेरजों खोनासंनायनि गेजेरजों जों माने बेखौ सोलोंनायखौ मोननो हायो आरोना ओ आरो फरायनायनि गेजेरजों आरो ओ नुनायनि
औ जे जेरै गुबुन गुबुन आयदा फरायनानै ना औ खोनादों हेल' खोना
औ औ गुबुन गुबुनहाय आयदा। औ औ खोनादो खोनादो आरो बे ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माने गुबुन गुबुन माने फरायनायनि गेजेरजोंबो गुबुन हारिनि बागै माने जों मोजाङैनो मिथिनो मोनो आरो ना ओ जेनेबा हारिमु थुनलाइ बेफोरनि बागै मोजाङैनो मिथिनो मोनो। जेनेबा मोनसे हारिनि ओ ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों मोनसे हारिनि माने ओ हारिमुफोरखौ मोजाङैनो मिथिनो मोनो ओ बेनिफ्राय ओ जेनेबा दामनाय देनायफोरखौबो बे सोलों ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मोजाङैनो मिथिनो मोनो।
औ नोंगौ आरो औ औ नोंगौ।
औ
आरो लोगोसे जेनेबा ओ ओ दाथ' गो-गोबां दावखोलांबाय सोलोंथाइया। गोदोनिफ्राय साननानै लायो बा दा गोबां दावखोबाय। आरो जों नेट बेट टेकनलजि दंना
औ
बे टेकनलजियाबो गोबां ओ मदद खालामफाबाय जोंनि बे सोलोंथाइखौ दानि जुगाव दावगाहोनो थाखाय ना। आरो दानि गथ' फोरा ओ गोबां टेकनलजिबो रोंखानोसै दानि ओन्दै ओन्दैनिफ्रायनो आरो बे टेकनलजिया ओ जोंनि फरायसालियाव हाबफानानै
उम
माबोरै माबोरै दावखो होखो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ बे टेकनलजिया हाबनानै जेनेबा माने ओ जों गोबां जेनेबा मिथियै बाथ्राफोरखौ जेनेबा इउटुब बायदिनिफ्रायबो ओ थाबैनो माने मिथियोबा बा जेनेबा गुगोल फोरनिफ्रायबो सार्च खालामनानै बे फोरनिफ्राय माने थाबैनो जोङो मिथिनो हायो आरो ना।
औ नंगौ ओम आरो लोगोसे औ आरो लोगोसे नोंथांनो फरायसालियाव बे टेकनलजि लालायनाय नोंथाङा इउटुबयारि होनदों नंगौ। बेखौ जोङो इउटुब औ जोङो ओस फरायसालियाव जेनेबा समार्ट बर्ड समार्ट बर्ड गोदाहायथ' ब्लेक बरड बाहायोमोनना जोङो समार्ट औ समार्ट बर्ड बाहायना नै बा जोङो उन्दैफोरनो ओ इउटुबफ्रावनो बायदिसिना भिडिअ देखायनानै जोङो फोरोंनो हायो। मोजां-मोजां भिदिअ'फोर देखायनानै बा जोङो नि ओ गोसो बायदि भिडिअ' खो जेनेबा फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरिया मोनसे मोजां भिडिअ' बानायनानै लाबोनानै बेखौ दिन्थिफैनानै गथ'फोरखौ ओ ओ गो गोसो जाहोसिननो हायो फरायनायाव आ रो थाब बुजिसिननोबो हायो बेनि गेजेरजों।
ओ
होमबा गोबां मुलामफा हो होबायना टेकन'ल'जियाबो सो सोलोंथाइनि सायाव औ। औ
बेखौ ओ माने ओ बे सोलों जेनेबा इउटुबफोरनिफ्राय फोरोंनायनिफ्राय जेनेबा बुंनो थाङोब्ला खायफाया माने बेखौ ओ गाज्रिथिं माने रंजानाय हिसाबै लायोबा माने सोलोंथाइया गाज्रिथिं थांगोन आरोना।
औ
औ
औ सोलोंथाइ होनोब्ला मोजां सोलोंथाइबो दङ गाज्रि सोलों थाइबो दं नोंथां होननाया नंगौ ओम। ओ जोङो बांसिन ओ सुबुंफ्रा मोजां सोलोंथाइखौ बजबनानै लानांगौ। ओम आरो मोजां सोलोंथाइयासो जोंनि ओ जिउखौबो दावगाहोनो हायो बा ओ ओ मोजां लामाजों लांनो हायो।
औ औ नंगौ माने औ मोजां गाज्रि माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों माने मिथिनो हायो आरोना।
औ औ
ओ सोलोंथाइ नङाबाथ' जेनेबा दानि बावैसो आं बुंबोखाबाय मा होनो खोमसि फोथायनाया जोंनि गेजेराव आगोल माने गोबां दंमोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइया जौगानाय लोगो-लोगो माने बे ओ खोमसि फोथायनायखौ माने गोबां खम नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ
औ
औ आरो सोलोंथाइयानो दे होन नोंथां
दा
ओ सोलोंथाइयानो गा ओ गाव गावखौ ओ माने जौगाहोयो। ना आरो गावनि जिउखौबो मोजां लामा जोंलांनो हायो। आरो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बे टेक्न'ल'जियाबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैखादों सोरबा जो सुबुङा मोजां सोलोंथाइ लानानै बिराद गिदिर गिदिर मानसि जाहैनो हादों जेरै- साइन्टिस्ट जाहैनो हादों बा डक्टर बा इन्ज न्जिनियार आरो बायदि बायदि बेफोरजों बेफोरनिफ्रायनो टेक्न'लजिखौबो सुबुङासो दिहुनखादों नालाय बेनो सोलोंथाइनिफ्रायनो फैखानाय बे फोरबो
औ औ नंगौ औ नंगौ अ नोंथाङा आंनाव माबा माबाफोर ओ सोंटि सों होनो नागिरो नामा?
औ नोंथाङा जास्ट ओ जोबनायाव सुंद'यै सोलोंथाइ या मा मा बुस्थु बेखौल' होनलांबावदो जोबनायाव
ओ सोलोंथाइया औ औ सोलोंथाइया मा बुस्थु होननानै बुङोब्लाथ बे जोंनि जेनेबा गोहो माने ओ जेनेबा गोहोफोरखौ बांहोयो आरोना आं
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ सोलोंथाइआ गोहोखौ बांहोयो माने जोङो ओ सुबुं सुबुंफोजों ओ जेनेबा जोंङो रायज्लायनो हायो।
औ औ औ औ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माने जों गुबुन गुबुननि गुबुन गुबुन हारिनि माने रावफोरखौबो बुजिनो माने ओ सोलोंनानै लानो हायो। बेनि गेजेरजों माने गुबुन गुबुन रावफोर खौ माने जों रायज्लायनो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां होननाया गावनावनो माने कनफिदेन्ट फैयो ना कनफिदेन्टखौ ओम बर'आव मा होनोमोनथाय कनफिदेन्टखौ?
आ ओ कन्फिदेन्ट ओ
माने जिखुनु बुजिखाबायना नों नोंथाङा औ औ औ। माने जिखुनु गासिबो ओ बिथिङावनो सोलोंथाइया माने जौगानाय लाबोयो आरो औ गोख्रों जायो गोख्रों जायो सुबुङा औ। होन्बा नोंथांजों आं दिनै सोलोंथाइनि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ्राबो मिथिनो मोनदों आरो मोजांबो मोनदों।
औ औ औ औ जागोन गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।